नोंथां
हेल' नोंथां ओ नोंथांनिसिम गोज जोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो
औ ओ नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन आं
बिदिब्ला
औ ए नोंथाङा एसे बैसागुनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ नोंथां हागोन जेनेबा जोङो बै होननानै बुङोब्लाथ' बैसागुआ बर'फोरनि थाखाय मोनसे एंगार हायै फोरबो नङा होनबा नोंथां
औ औ
बैसागुखौ जोङो बैसाग दाननि से खालानिफ्रायनो फालिजेननाय जायो। आरो बे से दाननिफ्रायनो एबा से जों औ औ बिदिनो जोङो मोखौ बैसागुआ थांखांनायनि खाननैसो थानानै उनाव जोङो मानसि बैसागु खुङो जेराव न न'खरनि गासैबो मानसिफोरान नोगोरै एबा गामिखौसेयै लोगो नांनानै जोङो खाम सिफुं थ हासोला बायदिसिना खाम सिफुंफोर लानानै जों हाबजुबनाय जायो मानसिफोरनि न'खर न'खर न
औ औ नोंथां
औ
नोंङाबा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां